औ खोनाबाय नोंथां
अ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि-जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ
दा अ नोंथां जों अ दे नोंथां बुंनाय
ओ दा जोङो मानि बागै सावरायगोन बेखौ ओ नोंथांनिसिम आं सोंहरनाय जाबाय
अ दामाने जों दा सावरायनो सानदों आखायाव लानाया जाबाय दा नोंथाङा बेफोरनि बागै माबाफोर मावो नामा एबा माबाफोर ओरै केमेरा एबा लाइस्रि लाइश्रिक एबा माबाफोर ओ इदिट सिडिट बायदिसिनाफोर बानायो नामा नोंथाङा बेफोरनि बागै गुवारै एसे फोरमायना होलाय
आङो ओ लायरिक्स लिरो ओनिफ्राय आङो मेथाइ कम्पस खालामो ओ मे थाइय लिरनानै मिउजिकखौबो कम्सप खालामो ओमफ्राय रेकर्डिंबो लायो बिदिनो ओ माबा माबिफोर खामानि मावो।
आव
ओमफाय ओरैनो बेफोरबायदि ओ बायदिसिना बानायनायफोरा नोंथाङा एसे गाव गावनिसो एसे डाउट एबा